औ नोंथां
नोंथाङा ओ ओरैनो दंना?
औ नोंथां ओरैनो दं दायो
ए ओरैनो दङबा दा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे।
औ दे बिदिबा ओ आयदाखौ आङो सायख'नोसै बे आयदायानो जाबाय गारि मटर। गारि मथर होनोब्लाथाय ओ माबायदि बे गारि मटरा आरो माबायदि गारि मथरखौ बाहायदों मानसिफ्रा बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो।
औ नंगौ नोंथां गारि मथर होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समाव जों गारि मथरनि बेलायावथ' एसेबां इदि आथिखालनि बायदिखौ नुहुराखैमोन गोदोनि समाव जोंहा गारि मथर हिसाबै जोंहा माल माथा बोनाय हिसाबै जोंङो गराइ गारि बाहायोमोन। मैसो गारि बेफोरबायदिखौ बाहायोमोन। गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समावथ' नाथाय दा आथि खालनि गोनोखो मुगायाव दाथ' गोदान टेक्न'लजि मुगायाव गोबांथार रोखोमनि गारि म टरखौ जों नुनो मोनसै। जेरै जेरै जोंहा ट्रेन बास बेफोरबायदिनो गोबां गारि मथर दंसै आरो औ बाइक खार गोबां रोखोमनि गोबां रोखो खोमनि गोबां कम्पानिनि जोंहा गारि मथरखौ नुनो मोनसै।
औ औ नंगौ नोंथां
गोदोनि आबौ आबौमोननि स माव जोंहा गारि मथरनि बेलायाव होनोब्ला गोबां एसे गोबां खस्थ'खौनो जों नुहुरोमोन मानो होनोब्ला गोदो आबौ आबौमोननि समाव जोंहा मोजां लामा गैयामोन मोजां गारि मथरनि सुबिदा गैयामोन। सिगांनि समाव जोंहा गराइ गारि मैसो गारिजोंनो हान्था मेला खालामनानै सलिनांगौ बा सलिनांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा गोबांथार रोखोमनि गारि मथर गोबां मोजां मोजां फेसिलिटिनि गारि जोंहा मोननो थांसै। जेरै फेसिलि गारि मथ फोरनि बेलायाव फेसिलिटि बुङोब्ला जोंहा जिरायनायनि बेलायावनो लानानै बिनि गारि सिंनि एसि बा बिनि उखुम बेफोरबो मोनसे मोनसे फेसिलिटि नालाय। जोंहा आथिखालनि गोनो-गोनोखो मुगायाव गोबांथार रोखोमनि गारि मटरजों जोंहा एसे समनि गेजेरावनो गोजान लामा हान्थिनो हासै।
औ।
बा माब्लाबा समफोराव जोंहा अखा बारहुंखा बायदिसिना अखाफोरखौनो हमबाय दे अखाफोर हाबा जोंहा गारि मटर कार अट' बेफोरबायदिनो गोबांथार रोखोमनि गारि बासफोरजों जोंहा हान्थिनानै गावखौ रैखा खालामनो हायो अखानिफ्राय।
औ नोंगौ नोंथां।
सिगांनि समफोरावथ' बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों नुफुरामोन। मानो होनोब्ला जोंहा मैसो गारि गराइगारि बेफोराव बेफोरबायदि उखुम गोनां जायामोन लांदां फादांसो जायोमोन। बेफोरबायदिनो आथिखालनि मुगायाव जोंहा बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव थांनो थाखाय गारिनि हेफाजाबै दसे समावनो सहैयो खस्थ' गैयाबालानो। लोगोसे हान्था मेलानि बेलायावनो जोंहा आथिखालाव थ' गोबां रोखोमनि हान्था मेला खालामनो थाखायबो बा माल माथा रोगानो थाखायबो गोबां रोखोमनि गारि ओंखारबाय। जेरै माल माथा रोगानायनि बेलायाव जोंहा ट्रेक्टरानो होन बा गुबुन गारिफ्रानो होन बेफोरनि गेजेरजों जोंहा गोरलैयैनो हान्था मेला खालामनो हायो। हान्था मेला थांलाय फैलाय खालामनानै जोंहा बेफार फालांगियाव गोबांथार मदद मोनो। बेबा बेफार फालांगिखौ मोजाङै खालामनो हायो। आथिखालनि गोनोखो मुगायावथ' जोंहा लामानि बेलायावनो होनो लामानि बेलायावबो आथिखालाव जोंहा गासिबो मोजां जाजोब्बाय। जोंहा ब्लग इथा जाबनाय बा आला खाथाजों बानायनाय फाख्कानि मोजां मोजां लामा जाजोबखाबाय। जोंहा गारि मटरनि गेजेरजों बेफोरजोंनो मोजाङै थांनाय थांलाय फैलाय खालामनाय हायो। आरो गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरा फरायसालिफोराव थांनो थाखाय बा कलेजफोराव थांनो थाखाय थाबायनानै बा साइकेलफोरजों थांनांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालनि मु गोनोखो मुगायाव जोंहा स्कुटि बाइक बेफोरनि गेजेरजों गोरलैयैनो थांनायखौ जों नुहुरसै। लोगोसेयैनो जोंहा गारि मटरनि बेलायावबो गोबां रोखोमनि गारि मटर दं होनदों जोंहा गारि मटरनि आथिखालाव गारि मटर दिहुन्नायाव गोनोखो बिगियानगिरिफोरा बा जाय दिहुनदों बिसोरहा गोबां मुलाम्फा जादों। लोगोसे जाय बायग्रा बेहाबो गोबां मुलाम्फा जादों। मानो होनोब्ला जोंहा बासखौनो हमबाय बासखौ जाय दिहुनदों बेहाथ' बेखौ फाननानै फैसा गोबांथार रां मोनदों बेफोर रांजों गोबांथार मुलाम्फा जादों। लोगोसेयैनो बे जाय बायग्रा बेहाबो गोबांथार रां मोनदों गोबांथार मुलाम्फा जादों बोरै होनोब्ला जोंहा बे बास सालायगिरिया बा बास बायगिरिया जोंहा बासखौथ' बायनानै ओरैनो न'आव दोनोनालाय।
औ
खौ जोंहा सालायनानै बा बार हाबोनानै थांलाय फैलाय खालामनानै जोंहा गोबांथार रां खामायोना बेफोरनि जा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा दिहुनगिरि बा बाहायगिरि मोननैबो गोबांथार मुलाम्फा जानायखौ जों नुहुरदों बेफोरबायदिनो सिगांनि गोदोनि समाव जोंहा गोजान गोजान जायगा बा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय थाबायनानै बा गराइ गारिफोरजों थांनांगौ जायोमोन बे सव जोंहा गोबांथार सम बा गोबांथार सानहा सानहालागैबो नांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा गोबां रोखोमनि गारि मथर डक्टरफोर दंसै जेराव जोंहा एसे खाथियाव थांनोबा जोंहा कार बाइक बेफोरजों हायो लोगोसे जे एसे गोजानथाराव थांनोबा जोंहा गुवाहाटिफोर बायदियाव थांनोबा दा जोंनाथ' नै जेनेबा जोंना गुफुरनिफ्राय दा गुवाहाटि बायदियाव थांनोबा जोंहा ट्रेनफोर बाहायनानै थांनो हायो। बा बासफोरनि गेजेरजोंबाबो जों थांनो हायो। बा जों गुबुन हादोराव थांनो थाखायबो जोंना दानि आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा गोबांथार गोरलै जाबाय मानो होनोब्ला बोरै थांनो होनोब्ला जोंहा ट्रेनफोरनि गेजेरजोंबो थांनो हायो गुबुन हादराव आथिखालावथ' आरो बिरखं दंसै बिरखं बिरखंनि गेजेरजों जों जोंहा गुबुन हादराव थांनो हायो। जा सुबुं माहारिनि सुबुं माहारियानो गोबांथार सुबुं माहारियानो गोबां गुबुन गुबुन जायगाखौ नायनो लुगैयो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो लुगैयो दा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव गोबांथार गारि मथर दिहुननायनि जाउनाव जोंहा गोरलै जाबाय बिसोरनि सिमां जाय गोजान गोजान जायगा नायनो लुबैयो बा बेरायनो लुुबैयो बा बिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो बिसोरनि सिमांफोरा आथिखालाव जाफुंसारबाय बा जा जाफुंबाय। बा जाफुंसारनायाव जों मानो होनोब्ला बिसोरो गोजान गोजान जायगा बेरायनो थाखाय बिरखं बा गारिफोर बा ट्रेनफोरनि गेजेरजों थांनानै नुहैसिग बा मिथिसै बा सोलोंनानै लानो हासै नोंथांङालाय गारि मथुर- सोमोन्दै मा बुंनो हायो सानो नोंथांनि मोनदांथि बायदियै
गारि मथर होनोब्लाथ' जोंनाव बे आथिखालाव माने बाहायनाय गारि मथरफोरा माने पेट्रलजोंबो खारो डिजेलजोंबो खारो बेनि अनगायैबो इलेक्ट्रिकनिबो खारो आरो माने इलेक्ट्रिकनिबो गारि मथर दंङ इलेकट्रिकनि बाइक्स स्कुटि बेफोरबायदि गारि मथर दंङ आरो बे गारि मथर मटरफोरखौ बाहायनानै जोंङो गोदोनि समावथ' गोबां सम लायोमोन नालाय हान्था मेला खालामनो नाथाय आथिखालनि समाव बे गारि मटरा हान्था मेला खालामनो थाखाय नांनाय समखौ माने खमायनानै होबाय आरो गोबां गोजान गोजान थांनो थाखाय समा खम लाबाय आरो लोगोसे बेफोरबायदि गारि मथर ट्रेन फैबाय जेरै ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टर फैनायनि थाखाय ट्रेक्टरफोरनि नि थाखाय आबाद फोथाराव ओ मोजांङै एवनो एवनो हा हाबाय आरो बेबायदिनो माखासे फिथाइ सामाथाइ हाथाय बायदिसिना अजन अजन बुस्थुफोरखौ रोगानो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो बे गारि मथरानो जोंनि आबहावाखौ दिनै बांद्राय गारि मथर जानायनि थाखाय गेब्रिं होबायबो मानोना बे गारि मथराव बे गारि मथराव ओं सोनाय थावा खामनानै ओ कार्बन मन' अक्साइड गेस जानानै ओ आरो साल्फार डाइ अक्साइद गेस जानानै बाराव ओंखारदों आरो बे गेसआ बारखौ गेब्रें होदों जाय बारखौ हां लानानै ओ मानसिफोरा हां लानाय बेमार जादों बेफोरबायदि बेमार जादों आरोखि बेफोरबायदि बांद्राय गारि म थर बाहायनायनि थाखाय बेनिखायनो बे पेट्रल डिजेल सोनाय नि सालायजानाय गारि मथरफोरखौ हायोबा खमायनांसिगौ आरो ओ जोङो इलेक्ट्रिक गारि बेफोरखौ ओ सालायनाया गाहाम जासिगोन आरो बे बेनिखायनो जोङो आथिखालाव इलेक्ट्रिक गारि बेफोरखौ सालायनांसिगोन आरो बेफोर गारि मथरखौ ओ‌ जोङो माखासे डिजेल पेट्रलनि गारि मथरखौ जोङो खमायनांसिगोन आरो बेनि अनगायैबो गारि मथर सालायनानै गोबां मानसियानो सायाव ओ माने गावनि न'खरखौ सालायनो हादों गारि ड्राइभार गारि मथर जा सालायनानै बेफोरबायदि माने ओ रां आरजिनानै न'खरखौ सालायनो हादों आरो गारि मथरजों ओ मुवा बेसाद रोगालाय। लाबोलाय खालामनानै गारि भारा मोननानै बिसोरबो रां खामायनो हादों आरो बेनि अनगायैबो ओ माखासे ओ माल रोगाग्रा गारिफोरनि मुंफोरानो जाहैबाय ओ ट्राक दामपार। टाटा मबाइल। बेफोरो जाहैबाय ओ माल लोगा गा गारि थजक्टर बेफोरो माल लोगा गा गारि आरो मानसि गाखोग्रा गारि होनोबा जोंहा बास कार बाइक बेफोरनो मानसि गाखोग्रा गारि ट्रेन बेफोरनो मानसि गाखोग्रा आथिखालाव ओ गासैबो माने गोदान गोदान रोखोमनि टेक्नलजि फैबाय नालाय ओ दैजों खारग्राबो गारि दङ थावजों खारग्राबो गारि दङ' इलेकट्रिकजों खारग्राबो गारि दङ' इउरेनियामजों खारग्राबो गारि दङ माने। गोबां केमिकेलजों खारग्राबो गारि ओंखारबाय आजिखालाव आथिखालाव आरो माखासे मिथिंगायारि गोहोफोरजों ओ खारग्रा गारिबो ओंखारबाय जेरै सलार सलार गोनां गारि ओंखारबाय ओ सलारनि साननि गोहोजोंनो गारिया खारो आरो
औ नोंगौ नोंथां
बे दिनो फोजोबथ'नोसै नोङा होमबा नोंथां? ना नोंथां मानोना समाबो जाबाय नालाय दे साबायखर थाबाय